हेलौ
हेलौ खोनादों औ खोनादों
औ औ दा ओरैनो दोङ ना नोंथाङा
औ ओरैनो दङ
औ दा हबा जोङो मोनसे टपिक लानानै सावरायनोसै
ओं
जोंनि टपिकआ जाबाय औ संनाय खावनाय
औ जागोन बेनो।
औ ओम संनाय खावनाय बुङोब्लासो जोंनि बर'फोरनि गोदोनि ओ ओंख्रिफोरा जेरै अनलाजों दाउ ओमफ्राय साम'जों सबाय साम' जों ओ आरोबाव सबायजों दाउ अनला नारजि बेफोर दङ।
ओं
औ नोंथांमोननिथिं अनलाखौ माबायदि सङो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां नों जोंनिथिं
औ नंगौ
जोंनिथिं अनलाखौ ओ बा फैला साराय खारायखौ बहायबाय बेखौ बहायनानै औ अनलाखौ ओ अनलाखौ दैजों होखायो।
औ नोंगो।
औ माने देनाय अनलाखौ
औ नोंगो बिथां।
बेवहाय ओ सोरबाथिं बिलाइबो होयो आरो सोरबा होआ नाथाय जोंहानाव जोंहानाव बेसे भाग ओ बिलाइ होयो आरो माब्लाबा बेदरबो होयो।
औ नोंखौ नोंथां
बेनिफ्राय बेखौ खारदै होनानै गुदु होयो
औ नोंगौ
गोदौ होनानै संख्रि होनानै बिस एबा उनाव थोमासि जानानै बेखौ जा खौनाय जायो
औ नोंगौ नोंथां ओ नोंथांमोननिथिं ओ हाथासोनिया हा बा जायोबाथाय ओ अनला ओंख्रि संनाय आदबा दाबो दङ नामा नोंथां?
औ सोरबा सोरबा सङो नोंथां ओ माने अरायबो संला आरो
औ
सोरनिबा न'आव सङो आरो सोरबा सङा बेबायदि
औ नोंगौ
औ नोंथांमोननि बिथिं बेबायदिनो सङो नामा?
औ नोंथांमोननिथिं बिदि सङा माने आङो नुवाखै हाथासुनि हाबा जोंनिथिं जाया जानायखौ आं नुवाखै माने
औ औ ओ बैसागोफोर ओ बैसागो फोरबो जेरै मागो बैसागोफोर जायोबाथाय आलासि फैयोना न'आव औ आलासि फैयोबाथाय नोंथांमोना आलासिफोरखौ मा मा ओंख्रि संनानै जाहैयो एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ जोंनि जोंनिथिं आलासि फैबा
औ नंगौ नोंथां।
औ होमबा माब्लाबा अनला सङाबा दालिजों
औ नंगौ नोंथां।
औ मेवा संनाय जायो खारदिख
औ नंगौ
फ्राय बेनो दाउस दाउ खारि आरो अमा
औ नंगौ।
जोंनि बर'फोरनि खायद होन होनबाथ' बेयो ना
औ नंगौ नो थां
औ अमाजों औ नार्जि
औ नंगौ
संनाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां औ नोंथां मोननिथिं ओ साम'फोरजों मोनो नामा फोथाराव
औ साम' मोनो
औ बे साम'खौ नोंथांमोना मा माजों जायो।
जोंनिथिं साम'खौ ओ आलुजोंबो जायो थावजों बिनिफ्राय सबायाइ
एवाना एवनानै माने जायो आरोना थावाव
औ भाजिनानै आलदा जायो आरो आलुजों एबाददि रुसि संनायनि बेबायदिबो जायो।
औ आलुजोंंबो जायो नामा नोंथां।
औ
औ आं माने बिदि जानायखौ नुवाखै जानोबो मोनाखै आरो माबायदि संयै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा। आलुजों माबायदि सङो औ
बेखौ फैला साम'खौ साफा खालामनाय जाबाय। साफा खालामनानै बेखौ रुनानै दोननानै खुनु आलु हानायखौ
औ नंगौ।
सा खाराहैयो पियास फानलु होखांनानै
औ नंगौ नोंथां।
ओमबाखौ आलुखौ होबाय आलुखौ होनानै थुमासे आलुखौ भाजिनानै दै होबाय दैखौ होनानै दैया जेब्ला एसे गुदुयो
औ नंगौ।
गोदौबा बेनि सायाव साम'खौ होयो। बिनि उनाव संख्रि होयो संख्रि होनानै बे दैथाखौ मोननो होयो आरो
औ नंगौ नोंथां।
साम'जों आरो आलुजों
औ नांबायो।
औ नङाब्ला ओ
औ माबा औ बुंदो।
औ बेसोरजे माबोरै जायो साम'खौ
साम'खौ जोंनिथिं ओ गोबाङानो ओ सबायजोंनो जायो।
औ औ नांगौ। समाय सबायजोंबो जायो। औ जोंनिथिं ओ नारजि नार्जिखौ माबायदि सोङो आं स ए फोरमायनोसै।
औ फोरमायदोंबा?
बयबो मिथिखायो जों जे ओ नारजिखौ फाथो बिलायनिफ्राय बानायनाय जायो।
ओं
औ गिबि उनावनो फाथो बिलाइखौ खानानै मोजाङै सुनानै बेखौ सान्दआव फोराननाय फोराननाय जायो।
औ।
औ। ओमफ्राय बे मोजाङै फोराननानै बेखौ माने दै ओ ओ नारजिखौ दैजों ओ सारायाव होनानै माने गलायनानै लायो खारदै एसे होनानै नांगौ बाददियै खारदै होननानै गलायनानै लायो ओमफ्राय बेवहाय ओ साफा सानै माने बेखौ अमा गोरानजोंबो जायो ओमफ्राय आरो ओ अमा गोथांजोंबो जायो ओमफ्राय बेखौ ओ बेयाव ओ माने अमाखौ ओ एवनानै लानांगौ। मोजाङैनो नांगौ बायदियै माने मस्ला आथिखालथ' मसलाबो होयो मसला मसलिफोरखौबो बाहायो। गोदोथ' मस्ला मस्लि होआखैमोन। दा होयो मे नांगौ बादियै बेयावहाय संख्रि हालदै। ओ सामब्राम गुफुर, सामब्राम गोजा, हाइजें बेफोर बानलु। होनानै मोजाङै बेदरखौ एवनानै लायो ओमफ्राय बे ओ मोजाङै एवफ्रामनानै लानानै बेवहाय ओ
औ नारजियाव बेखौ होनाय जायो।
औ।
औ। बेवहाय आरो अन गुन्दैबो होनाय जायो बेखौ स्किप खालामनोबो हायो। अनगुन्दैखौ होवाबाबो जानो हायो।
औ।
औ जोंनिथिं माने बिदिनो जायो। ओ नारजि नारजिजों अमाखो
औ जोंनि थिंबो बेबायदिनो जायो।
औ। आ आरोबाव माबाफोर सोंनो गोनांदों नामा? नोंथांनि आ ओ
होनबा ओ आरो अमाखौ माबोरै माबोरै जायो नोंसोरथिं?
औ अमखौ जों मैथाजोंबो जायो।
ओमफ्राय आलुजों जायो। आरोबाव बेखौ जोंङो मा मा माबा माबि माने बिलाइफोरजोंबो जायो जेरै बो माग ओ मागोआव संक्रान्ति ओ खालि माने बे बेदर अमा बेदरखौ ओ माबा माबि बिलाइजों ओ जानाय बाय दि। जायो माबा माबि बिलाइजों जानो हायो आरो बिलाइजोंबो। औ ओमफ्राय आरो नोंथांमोननिथिं माबायदि जायो? आरो औ जोंनिथिं मेवाय जोंबो जायो।
गोथां मेवाइजों औ
मेवाय जों जानो मोनफेराखै ओजा।
औ ओ नोंथांमोननिथिं माबायदि सङो माने माबायदि जायो ओ अमाखौ मा माजों जायो?
अ जोंनिथिं आलुजों जायो आरो बे नारजिजों जायो। बेनिफ्राय अनलाजोंबो जायो।
औ जोंनिथिंबो जायो।
औ
औ
होमबा जासिगोन नामा गेलेनायखोनो?
हेलौ औ खोनादों ना?
औ खोनादों।
औ आरो माबाफोर सोंनो गोनां दों नामा?
औ गैथ' लादे होमबा।
औ दे बिदिब्ला जोंनि समाबो जाबाय।
औ
औ बिदिब्ला जों दोनथनोसै नोंथां जों बे संनाय खावनायनि ओ सोंना संनाय खावनायनि सायाव रायलायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय गोजोननाय थाबाय नोंथांमोननिसिम।
औ दे नोंथां ओह औ दे
औ